हेल'। औ। खोनादों।
हेल'।
औ खोनादों।
हेल'।
औ।
औ नोंथां।
नोंथांनियाव आं मोनसे ओंथि सोंनो सानदों।
औ।
दैज्ला ङाव मा मा आबाद मावनाय जायो?
मोजाङै खोनास्लाबासै नोंथां।
दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद जायो।
दैज्लां बोथोराव। इयाव जोङो ओ माइ गायनाय आबादखौ माइ गायनाय आबादानो गाहाय आबाद जाहैबाय बेजों लोगोसे ओ जाग्रा मैगं थाइगंफोर गायनाय जायो।
औ। आरो बायदिसिना उफ्रा आबाद मावनाय जायो नङा होमबा?
औ मावो। जेरैहाय ओ जिंखा पर तल खांख्रिखला बायदिसिना जाग्रा मैगं थाइगंफोरखौ गायफानाय जायो।
नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों।
माया बा औ
दैज्लां बोथोरनि ओ बारहावानि बागै एसे बुंनो हागोन ना?
दैज्लां बोथोरावहाय दुंखाया बारा जायो। जायनि जहोनाव जोङो गोबां गरमखौ सहायनानै थानांगौ जायो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गावनि मोननांगौखिनि ओ आदार माइखौहाय जोङो मोजाङैनो मावनानै लानाय जायो।
लोगोसेनो दैज्लां बोथोराव गोबां अखाबो हानाय जायो नङा होनबा?
औ हानाय जायो अखा।
गोबां अखा हानाय जााहउनाव माबेबा माबेबायाव दैनाबो सोरजियो गोबां ना मोनो। दैज्लां बोथोराव अखानायनायनि जाहावनो आबादारिया आबाद माइ आबाद संनायाव गोबां हेफाजाब होयो।
औ। नोंथाङा दैजलां बोथोराव मुलाम्फा दंना गैया सानो?
औ दैज्लां बोथोराव गोबां मुलाम्फा दङ। जों सरासनस्राफोरनि थाखाय गायै साख्रि गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय दैज्लां बोथोरा सनानि खाबु बायदि जों
नंगौ।
आबाद मावनानै जोङो बांसिन रां खामायनो हायो आरो गावनि जिउनि थामथाखौ आबादनिफ्राय जों मोननो हायो।
नंगौ।
आबाद जों सोमदो थानाय फोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बुंनो हागोन।
देलाय बुंलाय?
आबादजों सोमोन्दो थानाय होनदोंमोन ना नोंथां।
औ आबादजों स जानाय औ द आहा अ
आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरनि मुंफोर बुंनो हायो जेरैहाय आबादजों जों सोमोन्दो थानाय फोरबोखौ जोङो कति फोरबो फालिनो हायो। गो लोगोसे औ। माइनाव फोरबो फालियो जेरै जायखौ माइनाव लोखि फुजा बावनाय जायो बेखौबो बिमा लखियोबा दै आबादजों सोमोन्दो दोननानै फालिनाय जायो।
थार बाथ्राखौनो बुंदों लोगोसे मागो मासियाबो जोंहा हादजों सदो थानाय मोनसे फोरबो बेवहाय बर' फोरा आबाद खौ दैखांनानै मोनसे रंजा बाजानि फोरबो हिसाबै फालियो बेवहाय गोबां जानाय लोंनाय जायो।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिखौ माबायदि रोखोमै फालिनाय जायो?
जोंनि ओनसोलाव मागो द गोबां गाजा गोैनो फालिनाय जायो गोबां सुबुंफोरा गासैबो न'खर न'खर गबागाव फिथाइ फिथा लारु खालामनाय जायो लोगोसे भेलागुर सा आरो
सासेया सासेखौ मा खालामलायो उन्दैया गदोरखौ मान खालामो गदोर फोरा उन्दैखौ हर थायो बेबायदिनो गोबां अनाय होननायनि गेजेरजों जों मागो दमासिखौ फालिनाय जायो
नंगौ
नोंथांमोननि सोरगो दमासिनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
मागो दमासिया जोंनियाबो मागोनि ओ, दमासि सानसे सिगां दमासियावहाय फिथा दैग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय फिथाखौ सावनानै मागोनि से खालारावहाय ओ आजै आजौमोननो बावनायनि नेमखान्थि दङ लोगोसेनो से ओ, सानखालिहाय गेदेर उन्दै मान लालायो जोंनियाबो गामियैनो, ओमफ्राय रायजोनि थानसालिफोरावहाय बावथाय बावो, गासैबो ज' ज'यैनो खुलुमो
नोंथांमोनजों जोंनि ओनसोलनिजों एसे गोरोबलायफ्रा लायफ्रामोन नोंथां
खेबसे बुंनायसाय
नोंथांमोननि मागो दमासि फालिनायजों जोंनि मागो दमासि फालिनायजों गोबां बिथिङाव गोरोबलायनायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव मा मा फोरबो फालिबावनाय जायो एसे बुंनानै होदो
जोंनि ओनसोलावहाय दुर्गा फुजा फालियो आरो जोंनि खाथि खालायावहाय हनुमोन फोरबो मागोनि मागो दानाव खुंनाय जायो लोगोसे देवालि दिमा फुजा बोथोरनि फुजा बायदिसिना फिथाइ सामथायाइनि फुजा बायदिसिना बोथोर लाना बोथोरजों गोरोबफानानै फोरबो खुंनाय जायो
थिगानो दं जोबोर मोजां हो हो
नोंथांमोननियावहाय दैज्लां बोथोराव
औ
ओ नोंथांमोननियावहाय दैज्लां बोथोराव ओ, माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो आबादारिफोरा?
आबादारिफोरा जोंनियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां माइखौ जों मोजाङैनो दिखांनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव ओ, लोगोसे बेनो ओ, जोंनाव ग्लाड जेरैहाय पथल, जिंखा बायदिफोरा गोबां बिबांनि जायो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव ओ, आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खावु दङ जोंनि ओनसोलाव मोनसे बाजार दङ। बे बाजार जाराव एसे गोजान गोजाननि बायदि फैयो जोंनि फ्रेस फ्रेस फिथाइ सामथाइ आबाद आबादारि, आबादफोरखौ लानानै थाङो बेवहाय आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो
जोबोर मोजां
औ जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जायो
औ जोंनि ओनसोलावबो आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो दैज्लाङावबोहाय आबादखौ मोजाङै मावनानैनो ओ फसलखौ मोननो हायो फसलफोरनिफ्राय गोबां नांगौ बायदि आबादारिफोरा फिथाइ सामथाय मोननो हायो हायो गोदोहाय सिगांहाय बारा एसेबां मोजां नङामोनब्ला आथिखालाव गोदान मुगानि गोदान आदबजों मावनानैहाय गोबां मोजां मोजां फसल दिहुन्नो रोंगौ
बिदिब्ला जोंनि राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
जागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला दोन्थ' नोसै
औ दे